हेल'
औ नोंथां।
औ नोंथां ओ नोंथाङा दासान्दि फ्रि दङ ना?
दङ नोंथां दङ।
औ बिदिब्ला नोंथांनि बेसेन गोसा समखौ आङो दसे सम ओ होनो हागोन ना?
हागोन नोंथां हागोन।
औ। बिदिब्ला ओ टपिक जोंनि सावरायनायनि टपिकआनो जाहैबाय ओ ना, ना मैहुरु खालामनाय आरो ना। गोदोनि समाव माबायदि ना हमोमोन एबा नाखौ माबायदि ओ हमनानै लाबोनानै जायोमोन, आरो दानि आरोना दानिया माबायदि बिदिबायदि आरोना।
औ बिदिब्ला उ आं फोरमायनोसै आरोना।
जागोन नोंथां जागोन।
औ नाखौथ' ओ दाथ' आबौ आबैनि दिनाव बुंनो थाङोबा आलादा आरो दा दानि- दानि जुगाव होनो थांबा एसे आलादा आरो ना। गोदो गोदायथ' आबौ आबौनि आबै आबैनि दिनाव ओ गोबां माने ओ ना दंमोन ना ओंखारोमोन। बिदिनो ओ गोबां जेनिबो आंखाल गैयामोन आरोना। नाथाय दानि समाव एसे खम जाबोबाय आरो। गोदो-गोदाय आबौ आबैमोना ओ मोसौ हालिदोंनो हालेवोमोन। दानि जुगावथ' बिदि नंला ओ साइन्सनि दिहुनजानाय गोबां रो खोमनि ट्रेक्टर ओंखारबाय मेसिन अंखारबाय बायदिसिना गोबां खारबाय आरोना। बेफोरबायदिनि थाखायबो उम आरो दानि- दानिजों गोदोनिजों मिलायला आरो ना। दानिया जोबोर समजों खारफायो आरोना। हायोबाथ' समनि साय सिगां खारगोन नाथाय समनि लाइफआवहा सिगां जानो हानो
नोंखौ नोंगौ
ओम बिदिनो आबौ आबैमोननि गोदोनिखौ होनोसै आरो ना गोदो गोदाय आबौ आबैमोना दैमाफोराव एबा दुब्लि फोथारफोराव गो
औ
मेरला मेरला ना मोनोमोन आरो मेरला ना मोनोमोननो ओ जों मिथिनाय याव आरो खोनानायाव जेरै जेखाइजों हमोमोननो ओमफाय जायखौनो सेन ओ खखा बेफोरबायदिबो सायोमोननो। फल'जोंबो हममोननो बिदिनो सोरबा शिब सेदों सोरबा आस्रा जेदों बिदिनो गोबां हमो। मोना आरोना मानो होनबा गोदो गोदाय आबौ आबैमोननि दिनाव बिदि ट्रेक्टर गैयामोन बा मिसिनजों बानाय जानाय मिसिन गै यामोन आरोना साइन्सजों बानायनानै बिदिनो ओ बिदिनो गोदोनिफ्राय नाफोराबो एसे खम खमायबाय आरोना। गोदो एसे ओंखारलांबानो जेखाइ फोदों फलाबायबानो खबाइसे गाहाम ना मोनबोयोमोन। नो आबौ आबैमोना ओ सेन साबाबो ओ सेन फारसे ना मा होनो सेन फारसे नाङोमोन आरो ना। दानियाथ' बिदि नङा हरसे सानसे साबाबो बिदि नाखौ नुनोबो गैला आरो ना। मानो होनबा गोबां गोबां खमायबाय आरोना गोदोनिदो दानिदो मानो होनबा गोदो गोदाय आबौ आबै मोना मा खालामोन मोसौ हालेदों हालेवोमोन। आरो दानि दानि दिनाव मा खालामो ट्रेक्टरजों हालेवो। ट्रेक्टरजों हाल ऐवनाय लोगो लोगोनो एफा गिदिर गिदिर साखा दोङो। ओ बिसोरनि ट्रेक्टर जाय एवैखौ थाल होनो ना मा होनो। थाल दोङों बिजोंबो माने नाफोरा खमायनो हमबाय आरोना थाला। ना नायानो जा खांख्रायानो जा माने गिदिर गिदिर। ना थाबाबो माो ट्रेक्टरा जिबायदि गिदिर गिदिर ना बियो माने बिसोरनि साखादोनो माने थैलां जोबखायो आरोना बियाव जोङो बारायनो नासारै खमायसोलांबाय दोङों आरो ना नाफोरा। गोदो गोदायथ' बिदि बारायोमोन ओ थैयामोन थैबाबो माफा मानैल' थैयोमोन दानियाथ' बिदि नंला। दा जोंङोंक्ष ओ जिब जुननि मादाव जोङों ओ एम्फौ एनलानि मादाव ओ सिगां खानस्रि दुब्लिफोराव खानस्रिबो नुनो मोनोमोन बेलाव जायखौनो फानसौ।
नंगौ
फानस' होनो आरोना बेखौबो नुनो गैला गोदो गोदायथ' दुब्लि फोथाराव दैलांबा जोंङों दुब्लि फोथाराव हाबनोनो गियोमोन। आबौ आबैमोननि दिनावथ दनायाव सुनै आरो ओ सुनै आरो मा खारै। खारदै आरोना खारदै बेखौबो लांफायोमोननो माइ गायनो थाङोब्ला। दानियाथ बिदि नंला नुनोनो गैला। जायखौ बेलाव बेलाव होनो बेखौ नुनो गैला। बिनि थाखायनो खमायबाय आरो ना ट्रेक्टरजों हालेवनायनिफ्राय खमायबाय आरो गोदो गोदाय दे खांख्राइ ओ बिसोर मा खालाम मोनो आबौबो बिनि दिनाव मा खालामो मोनो ना मोजां मोजां खौसो जायखौ ना गिदिर गिदिर जेरै बोथि ना थुरिना गोरिना सेंना। बेफोरबायदिखौसो बांसिन लाबो मोनो आरोना। बिदि फिथिख्रि ना मावा ना बेफोरखौ नायफिनायोननो आबै आबौ मोननि दिनाव आरो ना बेफोरखौ थोनानैनो बिसोर मा फोथाराव गारबोफिनो मोननो नाथाय दानि जुगाव मा जाखो मावा नाखौबो नु लुगैबला माने मेसिननि दारानो ट्रैेनाव हमजोब्बाय आरो ना गोदो गोदाय खांख्राय हमनो थाङोब्ला दुब्लि फोथाराव मय बिबार आलि खनायाव खांख्राइखौ मा खालामो मोनो गाथा मोनसेबा मोननैखौ खन'बानो मा खालामोम मोनो हमबानो बोथिसे जाखायोमो दाथा मोनसे अ माथा माब ब्रै अबावबाथ' माबा गाहाम हाबना थायोमोननो गाथा मोनसेयावनो माने मोनथाम गथा हमोब्लानो माने बोथिसे जाबोयोमोन आरो माने मोनानसे खमनि थाखाय बेखौबो मा खालामो मोनो आ थवा बेैमोना मालाबा समाव लाय मोनोननो गुरलाबायबानो खांख्राया मेर्ला मोनोमोन माने बेखौ मा्लाबा जानो लुुबैथारबा आरो ना मैथाजोंखौ जोबोद गोथाव जायो आांखायदो बिदिनो हमनो थाङोब्ला मा खालामो जानो लुुबैथारोब्ला दसे समनि थाखाय ओंखारलांनानै गाथा मोनब्रैबा मोनबा खन'बानो बेखौ माने मेरला मोनोमोननो आरोना बिदिनो जायोमोननो दानिया जोबोर खम जाबाय नाखौ नुनो गैला
नंगौ नंगौ बेफोरबायदि माने जों बुंनो थाङोब्ला माने बेफोरबायदिखौहाय खम जानायखौ जों दिनैनो थाङोब्ला माने गोबां मेडिसिनफोरखौ माने बाहायनायखौ नुनो मोनसै आरो ना नोंथांजों जेरै जों दुब्लि बारियाव हाग्रा थैनायनिफ्राय लानानै आरो माखासे बै हाग्रा थैग्रा आरो बै फाथोफोर आबाद माब्ला बै फाथोनि हाग्रा थैग्राफोरखौबो बाहायनायखौ नुनो मोनसै आरोना नों थां आरो जों आरो बै ना हमनायावबो ना माखासेफोर ना जायगा लायो जायगा बै नों नोंथाङाबो बै बिस खोस्लि ना मा होनो बेखौ सिनायोना सिनायथाय नोंथाङा माने जोंनिथिं माने बै हाग्रायाव थानाय मुलि ना जायखौ बुङो बिस खुस्लि जोंनिथिं नै बेफोरखौबो माने देग्लिनानै दैफोरावहाय होनानै माने नाफोरखौ हमनायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां
औ औ गोदो गोदाय बिदिनो
बेफोरजोंबो हमबोनायखौ जों खोनानो मोनबोदों आरो नोंथां आरो नोंथाङा बुंलांनाय बे बिदिनो नाफोरखौ गोबां रोखोमै एबा गुबुन गुबुन रोखोमनि मैहुर खालामनानै एबा हमनानै जानायखौ जों नुनो मोनबोदों जायखौ जों नोंथाङा बुंलांनाय बायदि जोंहा न' खाथिनि सेराव थानाय माखासे बिलो एबा दै दैसाफोराव जेरै खबाइ जेखाइफोरजों गुरनानै लायोमोन जोंनि बर' आइजो फोरा आरो बेबायदिनो फासिजाल जायखौ बुंदों नोंथांआ आस्रा जे ना बेफोरजों माने दैमा एबा दैसाफोराव सारनानै लायोमोन आरो जों